खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खोनादों।
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा?
आं दा ओरैनो जना दं।
औ नोंथांजों एसे गोनां खोथा सावरायलायनो होननानै फैनाय जादों सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन।
औ औ औ थारैनो थारैनो आयदाया जोंना जाहैबाय आइजो बर आइजो एबा हिनजाव माहारिनि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो लानाय जादों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ।
औ।
गाननाय जोमनायनि बागै ना?
औ नङा आइजो एबाय हिनजाव माहारि बर आइजो एबा हिन्जाव माहारिनि सायाव औ जायो दे ओ बुंजागोन गाननाय जोमनायनि बागैबो आइजो एबा हिनजाव माहारिनि
औ। आइजोफोरा औ। आइजोफोरा बांसिनैनो हिन हिनजाव माहारिया माने बर फोरा दखना गाननाय जायो बांसिनानो।
जायो उम। नंगौ।
दखनाखौ आइजो माहारिया हाबाफोराव दखना थावसि गाननाय जायो। बांसिन गाननायनि बेलायाव। आरो फुजा फोर दिनो मन्दिरफोराव थांब्लाथाय दखना गुफुरखौ बांसिन गाननाय जायो। माइनाव फोर लायनो थांबा माइनाव बरायनाय बेफोर दियाव। आरो मिथिं दाउ थिंफोराव थांबाथाय दखना गोमो बा आगर गुबैनि दखनाखौ बांसिन गाननाय जायो आरो।
औ जायो जायो थारैनो।
दखना बेफोरदिखौ मिथिं दायथिंफोराव थांबा माने सनमान नि दखनाखौ गान्नाय जायो।
जायो उम थारैनो।
फोराव थाबाथाय सालामाथा दखना बेफोरदि आग्रं दखना बिफोरदि खौ बांसिनै गानना थानायखौ नुनो मोनो। बर आयजो
औ औ औ। दा ओ बर' आइजो फोरा माबादि सि दानायाव माबायदि आखा फाखा बेनि फारसे नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना? माबादिहाय सि जोमखौ दायो गावनि गाननाय दखना, अंख्रां बायदिफोरखौ?
औ औ खोनादों।
उम।
बरफोरा माने खुन्दुं खौ फार्स्टावनो इन्दिनिफ्राय दिहुनो, इन्दिनि दखना दानोबाथाय फालि, दखना, जोमग्रा बायदिसिना दाब बाथाय इन्दि फिथोबनिफ्राय दुहुनना लानाय जायो फास सावनो खुन्दुंखौ बिनि उनाव दुहुनखांनानै माने लामनाय जायो दै गिसिजों दमा नानै दोहुननाय जायो नालाय। फाय लामखांनायनि उनाव माबे मुस्रा बिफोरदि आइजेंआव सायो। बि खुन्दुंखौ साना ला नानै ओमफ्राय उनाव सोंनाय जायो। सोंखांनायनि उनावसो महर बासियो महर होननाय थायो। माने जियाव मा बायदि महर खालामबा मा बाय दि जायो इफोरबायदि महर बासिखांनायनि उनाव नो खनो। नो खनखांनानैसो बिनि उनाव खाखांनानै जिखौ दानो जागायो आरो
औ नंगौ सैथो सैथो, दा उम बर' एबा आइजो माहारिया जोंनि समाजाव माबादि बिफाव लाबोदों नोंथां आंनो एसे सुंदयै फोरमायना हागोन ना माबायदि खामानि मावबोयै मावबोगासि नो दङ? खोनादों ना? औ। औ बर' आइजोफोरा एबा हिनजावफोरा
बर' आइजोफोरा दा मोसानायनि बेलायाव होननो थांब्लाबो मोसानानै माने हादरखौ सिनायथि होदों जों बर' बेफोरबायदि। बेफोरबायदिनो मिथिं दावथिं मो सानानै बेफोरबायदि जोंनि मोसानाया बिदि जोंनि रावा बि दि बिदि होननानै माने देखायदों गावनि गाननाय जोमनाय हारिनि नेरसोनखौ बिदि गानो बर'फोरा बि दि जायो बेफोरबायदि गोबां बिथिङाव माने जोंबो बर' बेफोरबायदि गोजौआव देखायनो नाजादों। बिदिनो मोसानायनि बेला जों माने गोजौ थांदों आरो दा मि थि जानायबो जादों बिदि इदिखौ मोसायो बेफोरबायदि गानो बर'फोरा बिदि होनना
औ औ औ थारैनो सैथो दा ओ नोंथांनोबो आं एसे बर' आइजोबा बर' हिनजावफोरनि बागै फोरमायजागोन नामा। नोंथाङा मोनथिनो लुबैयो नामा आंनिफ्राय? खोनादोंना औ औ औ दा आइजो एबा हिनजाव माहारि होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जों बिथांमोन खौ आइजो एबा हिनजाव बिथांमोनखौ माहारिखौ जों माइनावजोंनो रुजुनो हायो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ। जेराव बिथांमोनानो जेराव आइजोफोरानो गंसे न'खरखौ एबा गंसे समाजखौ समायना खालामना लाखियो समायनासिन नङा होमबा?
औ
नंगौना? औ। जेरै सासे आइजो एबा हिन्जावा न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासै खामानिखौनो गाव मावजोबो नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव नु गासिनो दङ नङा होमबा जोङो? मावनाय दांनाय फारसे
औ
आं थिग बे रोखोमैनो सासे मोजां आइजोनि आखल आखुखौबो जों बिथांनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो नुनो हायो नङा होमबा?
औ
औ जेरै सासे मोजां आइजोआ ओ सा से मोजां आइजो बा हिनजावा गावनि न'खरनि गेदेरखौ माबादि मान हैनाय माबादि उन्दैखौ अननाय ब जनाय बायदि खामानिफोरावनो बिथांमोननि आखलखौ जोङो नुनो एबा मोनथिनो हायो आइजो माहारिफोरखौ। नङा होमबा?
औ
दा जों जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव खायसे आइजोफोरा गावनि ओ न'खरनि जा बिखुनजो बिहाव फोरखौ लानानै अनज्लायनानै रुजु रुमु संसार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव नाथाय खायफाखौ जोङो ओ गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ ओ नास सनाय एबा जोगारनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? जोंनि आइजो माहारिफोर नि आखल आखुनि सायाव नङा होमबा नायनो थाङोब्ला?
औ औ
थिग बेबादिनो जोङो सासे आइजोनि ओं मावनांगौ खामानिफोरबो थायो। नङा होमबा? सासे बिमा एबा आय जे जादों जेला गोबां मावनांगौ खामानिफोरबोथ' थाखायो जेरैहाय ओ गावनि फिसाया फरिदोंना फरियाखै माबादि फरिदों गावनि फिसाया मा जादों मा जायाखै गावनि फिसाया मबाव खामानि मावदों मावा खै नङा होमबा? थिग बेबादिनो ओ आइजो एबा बिमा माहारिया बेबादि नोजोर लाखिनाया बिथांमोननि खामानि नङा होमबा? खोनादों लोगो। औ थिग बेबादि औ गावनि फिसाखौ ओ गोजौ सोलोंथाइ लाखिहोनाय ओ फरायसालिसिम दैथायहरनाय मोजां खाजा जाहोनाय बायदि खामानिफोरा सासे आइजोनि नङा होमबा आइजो माहारिफोरनि बेफोर खामानिफोरा। औ दा बेजों लोगोसेनो बिथां आइजो माहारिया ओ जों नुनो मोनो ओ गामि एबा ओनसोलफोराव ओ दाउ अमा फिनाय बोरमा मोसौ फिसिनाय बायदि जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे मैगं थाइगंनि बे फार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो थिग बेबादिनो जिरायना। थाया लाबासिनो बिसोरो बिथां आइजो माहारिया मा मोनो बेखौ हिनजावफोरनि खामानि जेरै ओ मावनाय एबा गावसोरनि खामानि मावनायाव मुखुब जानानै थानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नङा होमबा जोङो।
औ।
औ नाथाय जोङो नुनो मोनबावो दा मा माबेबा माबेबा ओनसोलाव जों नुनो मोनो एबा गामिफोराव समाजाव जोंनि समाजाव नुनो मोनो। खायसे खायसे आइजोआ ओ खामानि बेफार फालांगि खालामनानै गावनि नखरखौ सुंथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ औ
औ औ गावनि नखरखौ सुंथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो हौवा थासेयावबो हौवा थासेयावबो गावनि थिग बेबादिनो दा जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो। एबा आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ ओ अब्लाबो दिनैनि दिनाव बांसिन आरो ओम आं बुंनो हानाय बा थ्रा बेनो दे दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो आइजो एबा हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जगानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा आइजो एबा हिनजाव माहारि खौ नंगौना नोंथां खोनादोंना? औ औ थिग बेबादिनो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना गेदेर गेदेर साख्रि खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल एबा जोंनि रायजोफोराव नङा होमबा।
औ
दा दा बेनि गेजेरजोंबो ओ हारिमु ओ नङा हारिमु दा जोंनि बर हारिमु एबा गुबुन गुबुन हारिमुवानो जा बेफोरावबो जों आइजो माहारि खुब बिफाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय ओ मोनसे हारिमुनि ओ थुनलाइनि खनथाइ रायथाइ बायदि बायदि जेरै ओ सल सलमा सुंद सल लिरनाय बिजाब लिरनाय रावखानथि लिरनाय बायदिफोराव बिहोमा होलांनायखौ जोङो आइजो माहारिफोरखौ नुनो मोनदों नङा होमबा एबा हारिमु खामानि मावबोनायखौ मोनसे हारिनि हारिमुवाव खामानि मावबोनायखौ जों आइजो एबा हिनजाव माहारिया बिहोमा होलांनाय एबा बिफाव होलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। खोनादोंना जेरैहाय ओ जोंनि ओ औ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेरै ओ गोबां जोहोलाव जोहोलाव जोहोलावजो फोरखौ जोङो ओ मुंख्लं जालांनायखौ नुनो मोनदों हारिनि खामानि मावलांनाय नङा होमबा जेरैहाय गाम्बारि सिख्ला नङा होमबा? बिथाङाबो बर' जोहोलाव नङा होमबा? सासे जोहोलावजो आइजोमोन नङा होमबा? जेरै थेंफाख्रि जोहोलाव जो थेंफाख्रि बिथाङाबो नङा होमबा? बिरगोस्रि सिख्ला बिथाङाबो सासे आइजो नङा होमबा नोंथाङा खोना दों जानो हागौ बिथांमोननि मुंखौ नङा होमबा? बिथांमोना गोबां बिहोमा होलांदों एबा बिफाव होलांदों हारिनि ओ फारसे खामानि मावलांनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमलांदों नङा होमबा? आइजो माहारि महरै गावखौनो ओ सिनायथि होलांदों बे बुहुमाव नङा होमबा? एबा थिग बेबादिनो आइजो माहारिखौ बिफाव होबोनायखौ जोङो जोंनि समाज एबा हारिमुवाव नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो नुनो मोनबावगोन होननानै आं मिजिं थियो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां बेयो सैथो।
नोंथां जोंना समाबो ओ जा बाय नोंथांजों सावरायलायनो मोननानै गोसोखौ गोबारैनो मोजां मोनबाय आसा खा थां इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै गोजोनथों।
गोजोन्थों एसेनोसै।